हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांनो बे समाव ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथां आङो नैबे जोंनि सरासनस्रा नैबे जायगायाव मोननाय ना एबा जों बर'फोरा साना जानाय ओ सेन ख'खा बायदिनि सायाव आं सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथाङा अब्ला एसेब्लाबो बुंथिनानै होदो
औ
उम
अब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जेरैहाय जोङो जोंनि नैबे सरासनस्रा गामियाव मोननाय ना होननानै बुङोबाथ' जों बयबो मिथिगौ जेरै सें ना मागुर ना आरो जोंहाबै थिया बायदिसिना ना मावा ना गोलाव खांख्राइ साम' बायदिखौ जों गुरनानै जायो । एबा हमनानै जायो नङा होमबा नोंथां दा थिग बेबादिनो जोङो दिनैनि दिनावबो ओ बेबायदि गुरना जानाय आरो साना जानाय जोंनाव बर'फोरनाव मोनसे हुदा दङ' दा बेफोरखौ लानानैनो आं नोंथांजों बेखौ सावरायनो सानोदि जोंनाव ना हमनाय होनना बुङोब्ला जों नाखौ जायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय दुब्लि फोथार आरो दैमा गाथोन बेफोरबायदियाव जेरैहाय जोङो दैमायाव ना गुरनाय होनोब्ला जों जेखाइजोंबो गुरनाय जायो आरो बायदिसिना सानद्रि आरो जेंगाय बेफोरजोंबो गुरनाय जायो । दा थिग बेबादिनो जोङो ओ जों हाथायाव बायना मोननाय जिथु आस्रा बे आस्राजोंबो जोङो नाखौ सारनानै बानाय जायो। आरो थिग बेबादिनो जों दैमानि ओ दुब्लि फोथारनि ना हमना जानाय होनना बुङोबा जोंहा गोदो गोदायनि जितु बर'फोरा ओ हेबनाय सेन ख'खा बायदि बेफोरजोंबो जों साना जायो जेरैहाय जों औ औवानिफ्राय हेबनाय
औ अब्ला नोंथां ओ औ अब्ला नोंथां आं नोंथांनियावहाय सोंथि खालामनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
उम अब्ला नोंथांमोननिथिं जे ना जों जानो थाखाय ना हमो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेबायदि नाफोरखौ हमनायावहाय नोंथांमोननिथिं मा मा आगजुखौ बाहायो नोंथाङा मुंफोरखौहाय बुंनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ।
ना हमनायनि आगजुगाथ' ओ जेरै जों आं दैमायाव हमनायनि बागै बुंबाय ओ जेरै जों आइजोफोरा जे जायखौ ना हमनो बाहायो बे जाहैबाय जेरै जेखाइ आरो जों जेंगायजोंबो ना गुरनायखौ नुयो । आरोहाय जों आइजोफोरा मोनसे मुस्रि होननानै बुङो जों बे मुस्रिखौ बानायना लायो ना होनो आरो फाय जों हाथाइनि फाय बायना मोननाय जितु जे ओ जेरै जोंहा गलि गोनां खानानै हेबनाय बेबायदि जेतुजों बेखौ ओ जोंनि नैबे ओनसोलनि सुबुंफोराबो हेबो आरो बेखौ आथिखालाव ओ मिसिंजों हेबनायखौबो जों नुयो । थिग बेबादिनो औ जोंहा लाङि थायो लाङियाबो बेबादिनो लाइलनजों हेबनाय मोनसे जे बेबो आरो जोङो ओ दु दुब्लि फोथाराव सानाय बा दुब्लि बोथोरनिफाय हमना जानाय होनना बुङोबा जोंहा सेन खखायानो गाहाय जेरै जों सेनखौबो औवानिफ्राय हेबनाय जायो आरो खखायाबो जोंहा औवानिफ्रायनो हेबनाय जायो आरो लोगोसे बेवहाय जों खाखि होनना बुङो जायखौ बे खाखिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो हेबनाय जायो दा बेयाव जोङो बायदि रोखोमनि नाखौ मोननाय जायो गोबां बिबांनि ना जेरैहाय ओ सेन खखायाव नांनाय ना होननानै बुङोब्ला जों ना फिथिग्रि हो बाला खद्र बेबायदिनो सिंग्रा ना आरो बेबायदिनो ना गोलाव बामि ना बायदि रो खोमनि नाया जोंहा नाङो आरो आरो नाथुर बेफोरबो नाङो आं नोंथांनाव मोनसे सोंनो सानो जे ओ नों थाङा ओ बैफोर आं बुंलांनाय नानि सायाव मोनजाफेरनाय जायखिजाया मा नाखौ जोंनि नैबे ओनसोलाव मोनजानाय गोसोआव दंबा मोनजाफेरखो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
ओ नानि मुंखौ दा
औ औ नानि मुंखौ जा नोंथाङा मोनजा
ओ जोंनि ओनसोलाव मोन जानाय नानि मुं ना
औ औ नंगौ नोंथां
औ हा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेरैबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनजायो थिग हा बेबायदिनो जोंनियावबो बेफोर नाफोरखौनो मोनजायो हा जेरैहाय गोरिराय फिथिख्रि हा बालाबाथिया सिंगि मागुर हो बेनिफ्राय ओ बारलि हो आरो बेबायदिनो माखासे गोबां रोखोमनि ना नाफोरखौ मोनो आरो बेंसिखौबो मोनो आरो मावाफोर बेबायदिनो आरो माब्लाबा। जोंना दैबाना जायोना दैज्लां बोथोरफोरावहाय। बेबायदि समावहाय। हा माखासे न'खर न'खराव जाय मानसिफोरा फुख्रियाव ना दोनो नङा होमबा। बैफोरो माब्लाबा। फुख्रिफोरा दै लोमनानै फैयो ना ह बेबायदियाव जों जे साथेयो बा ह ओ सेनफोर साथेयो बेबायदियाव माखासे फुख्रिनि नाफोराबो नाङो। बा हाबनानै थायो। ह ओ जेरैहाय जोङो ओ। ओ फ्राय बेबायदिनो माखासे माबाय बालाबाथिया बेफोरबो। आरो बेबायदिनो मा खासे नाफोरखौ मोनो आरो। बेफोर नाखौनो जोंनि ओन सोलाहाय गाहायै मोनजानाय जायो।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव अब्ला बेबादि न'आव फिसिनाय फुख्रिफोर जावनाय जायो नामा?
औ जावो जोंनिथिं।
औ। बेयाव बायदि रो खोमनि नाथ' जों फख्रियाव हेंगोरो, नङा होमबा नों थां, जेरैहाय, जोंहा फख औ फख्रिनि ना होनना बुङोब्ला आरो जोंनि नैबे सेन खखायाव मोननाय बा दैमायाव मोननाय नाजों इसे आलादा जायो आरो ना नोंथां।
औ औ।
जों फिसिनाय नायावथ' जोंहा ओरैनो रौ मिरगा दं आरो जोंहा ओ रुपसान्दा दं आरो जोंहा ग्रासकाट बायदि बेफोरखौ जोङो फख्रियाव हेंगार जायो आरो दा बैफोर औ बैफोर फख्रिनि नायाबो माब्लाबा स्नि समाव जितु नोंथाङा बुंनाय बायदि दैफोर लोमोबा बेयो माने। ओंखारबोयो, ओंखारबोनानै जिथु जोंनि सेन ख खा बायदियाव नांफैयो आ - दा थिग बेबादिनो जोंहा फख्रियाथ' जोंनि नैबे ओनसोलावबो दङ, बेबायादिनो गोबां फख्रि जोंनाव बेबादिनो जोंबो बे नाखौ हेंगारनाय जायो। जेरैहाय र गा बायदि ग्रासकात। बेफोरखौ दा बैफोरनि ओ आदाराबो जोंहा गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि आदार जों होनाय जायो आरो। बे फख्रियाव। जेरै औ जेरैहाय जों ग्रास काट नानि थाखाय जोंहा ग्रास काट होननानै बुङोबा जों मिथिगौ जे बेयो गोथां हाग्राखौ जायो होननानै। बेनि था औ बेनि थाखाय जोङो थालिर बिलाइ बायदिखौबो हानना होनाय जायो। आरो बे ग्रास काटआ गावनो फख्रियाव र जनाय हाग्रा बायदि खौबो जानानै थांना थायो। बे औ बेफोरखौ जोङो आलादा आरो आदार बायनाबो होनाय जायो आरो बेसर साबा बायदिजोंबो फिसिनाय जायो आरो बे बेफोर नाखौ। दा बैफोर, औ।
नोंथांमोननिथिं ओ ओ गुन्दै जे माइरंनि फ्राय ओ जेे जुजाय ओंखारोना गुन्दै। बेबायदिखौबो होयो नामा नानो?
औ होयो नोंथां थारैनो। बेबायदि गुन्दैखौबो जोङो ओ जितु जोंहा अफ्रि होनना बुङो बे अब अफ्रिफोरजोंबो जों लारु बानायनानै, होयोबा, जोङो बेसर साबा बे बेसर साबाफोरजोंबो होनाय जायो ओ बेनानो, दा बेनिफ्राय ओ जोङो बेयाव जोंनि दैमायाव मोननाय आरो बे फुख्रियाव मोननाय नानि जितु थावनाय आरो थावैया एसे आलादाखौ जों नुयो औ मानोना जों बेयाव जोंनि, न'निफ्राय मोननाय बायदि आदारखौनो होनाय जायो नालाय दा बेनिफ्राय औ दैमायाव मोननाय जिथु नाया गाव नागिरना जानाय आदार जायो। बेखायनो बेनि आरो बे मोजां दैयाव मोनसे मोनसे गाव गोसो बायदि खारथिंना जानायनि थाखाय, बेनि जिथु थावनाय आरो फुख्रिनि थावनाय आलादा जों मोनजायो,
उम औ ओ नोंथाङा जे बुंदोंमोन ना दह ओमफायो दैमाफोरावहाय ना सायो नङा होमबा, बा ना सारो ओ बेयाव, जे नोंथाङा बुंदोंमोन जेंगाय होनदोंमोन, दा नोंथाङा। औ बे जेंगाया माजों बानायनाय बा बेनि महरा माबायदि एसेब फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा माने आङो मिथिया नालाय बेनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां जेंगाय होनना बुङोबा। ओ जों बे जेंगायखौ। मोननै महराव बा बाहायनाय जायो बा मोननै खामानियाव बाहायनाय जायो। ओ जेंगाया जाहैबाय। ओ जोंहा ओरैनो। जों बेखौ। गुरनाय हिसाबाव लबो बायनाय जाया बेयाव जों मैगं आरिखौबो सुनो हायो। बे जाबाय जेंगाया। औ। बेयो मोनसे जोंनि ओ माइरं। सुनो बायनाय खिरखा बायदि महरनि जायो थेवबो बेयो माने गिदिर महरनि जायो। आरो बेखौ औ -औ दलुर महरनि बे खिरखा बायदियानो जायो थेवबो माने खिरखानिफ्राय एसे माना गोथौआ एसे खम ओ बेयो। आरो गिदिरसिन साइसनि जायो। बेखौ औवानि मिजि- मिजि खाथि सैनानै बे खाथिखौ हेबनानै बेयाव एसे गरं दोननाय जायो जेरै दैया गलांनो हायो। बेफोरबायदि गरं दोननाय जायो बेफोर जेंगायदोबो माने ओ जाबोराव दैमानि जाबोर बायदियाव नाखौ गुरनानै मोननाय जायो आरो। आरो बे जेंगाया बे महरनि जायो‌।
माने बेजोंहाय जेंगायजों नाखौहाय बा नानि जाबोरफोरखौ दैनि जाबोरफोरखौहाय हखांनाय बायदि नामा?
औ -औ नंगौ नोंथां थारैनो बेखौ बे जेंगायजोंनो दैनि जाबोरखौ हखांनानै बेयाव जोंहा दैयाल'सो गलाङो नालाय बेवहाय नाया जोंना सें बायदि गोरि औ नाथुर बेफोरबायदिया बेयाव थालाङो। आरो जाबोरफोरखौ जों गारोबा नाखौ मोननाय जायो आरो। आरो बै जेंगायखौ जोङो सरासनस्रायै मैगं आरि सुनाय बायदियावबो बाहायनायखौ जों नुयो आरो। नोंथां
उम- उम -उम अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय अब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबनोसै न?
औ नोंथां गोजोननाय
औ -औ गोजोनथों।
दे